हेल' औ खोनादों। दोंना नोंथाङा
औ खोनादों।
औ माबोरै दङ
औ आंथ' मोजाङैनो दं नोंथां
मोजाङैनो दं औ आंनि ख आंबो मोजाङैनो दङ
औ
आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे माइ जोङो माइ आबादनि सायाव सावरायलायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन ओ सावरायजागोन ना नोंथां? थां
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोङो हायोब्ला एसे आगोलावनो सावरायग्रोना होदो।
औ दे नोंथांसिम नोंथाङा सोंबाय जेब्ला। नोंथांनिसिम आं माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानबाय दा जोङो माइ आबादनि सोमोन्दै दा जोङो माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' दुलाराय बुहुमावनो माइ आबादनि सायावसो सोनानैनानै थावनिनानै थाखाय नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ दा जोंहा माइ आबादखौ बा माइ आबाद खालामनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो नङा होनब्ला
औ थारैनो नंगौ
औ दा जोंहा माइज्लिखौ गिबियावनो फाथो बस्थायाव मोजाङै गोरा खाथुमना लानानै जों बेखौ ओ साननै बा सानसे खावसे दैयाव सोमनानै दोननाय जायो दा बेनि उनाव सो जों बेखौ ओ दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ थालिर बिलायाव बा गुबुन मोनसे मोजां जायगायाव बेखौ लामनानै दोननाय जायो
औ थारैनो नंगौ
दा बेनिफ्रायसो जोङा बेखौ ओ बेबायदिनो लामनानै दोननानै ओ जेब्लासिम जोङो ओ गाजा बेरहोगोन बा गाजा बेरगोन अब्लासिम बेखौ बेबायाद बिदिनो लामनानै दोननाय जायो दा गाजा बेरनायनि उनावसो जोंहा बेखौ ओ बे जोंहा माइज्लिखौ फोनो थाखाय जोंहा आबाद थिलिनि गोनां थिलि बा खोथिया थिलिनि गोनांथि जायो नङा होनबा औ दा खोथिया थिलिनि गोनां थि जाबा जोंहा ओ फोथाराव बा खोथियाथिलियाव ओ जोहा खोथि थिलिखौ मोजाङै आ साफा खालामनायजों लोगोसे बेखौ टेक्टरजों नोङाब्ला नांगोलजों एवनानै फोमोननानै लाग्रोनाय जायो ओ बेनि उनावसो जोंहा फोमोनखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ जोङो माइज्लि खौ बेयाव सारनानै फोनाय जायो आरो दा जों जों लोगोसे बेयावथ' जोंहा खोथिया फोनाय थिलियाव दैनिथ' गोनांथि जायो नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ अ दा बेनिफ्राय जोंहा बेखौ देरनाय देरजासिम जोंहा बेखौ नेनो गोनां जायो आरो माखासे जोथोन लानोबो गोनां जायो नं
औ थारैनो नंगौ
दा आरो जों बेखौ जोथोन लानो रोङाब्लाथ' बेयो जौखांनाय बा देरखांनायाव बियो गोबां हेंथा सोमजिनो हागौ नङा होमब्ला
औ थारैनो नंगौ
फ्रायसो जोंहा बेखौ जेब्ला खोथियानि महर लाबाय बियो देरबाय जोंहा माइ आबादसिम लांनो हानाय जाबाय अब्ला जोंहा बेनि उनावथ' जोंहा गोदान माइआ माइ आबाद थिलि नांगोन नङा होमब्ला दा माइ आबाद थिलिनि गोनांथि जाबाय जोंहा गोदान मोनसे आरो जायगा ओ बै माइ गायनो बा खोथियाखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो गोदान जागा मोजां खालाम नाय जाबाय बा जोंनो हालेवनानै ओ ट्रेक्टरजों नङाबाबो नांगोलजों हालेवनानै बेखौ फोमोननानै लाग्रोनांगोन जाहाथे जों बे खोथियाखौ बेयाव गायनो हायो नङा होमब्ला?
औ थारैनो नंगौ।
खालामनानैसो जोंहा ओ बे खोथियाखौ फुनानै बेनिफ्रा ओ जोङो खोथिया मुथा महर होनानै बै जाय जायगायाव जों खोथियाखौ गायहैबावगोन बे जायगासिम जोङो लांनानै लांनाय जायो आरो आरो जोङो माइ गायनो थाखाय बा खोथियाखौ जोङो गायनो थाखाय जोंहा मानसिनि गोनांथि जायो जोंहाथ' माइ बुरजा बा खोथिया बुरजाबाथ' जोङो न'खरनिल'जों जाया नङा होनब्ला?
औ थारैनो।
ओमफ्राय जोंहा गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो सावरि जानाय बेबायदिया थायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बांसिन जोङो हाजिरा जायखौ जोङो। हाजिरा मावनाय नङा होनबा लेबार बेबायदिखौसो नुनाय जायो दा बेबायदिनो जोङो ओ खोथियाखौ गायनानै बेखौ जौ जौनायनिफ्राय लानानै फिथाइ थायनायनिफ्राय लानानै बेखौ हाजासिम गोबां जोथोन लानो गोनां जायो जेरावहाय जोंहा माइ आबादा जाहाथे मोजां जायो बेनि थाखाय माखासे हासारबो सारनो गोनां जायो। नङा होनब्ला ओ बेजों लोगोसे बेखौ बा गुबुन एम्फौ एनलाफोरा जेबो हानि खालामनो हाया बा जेबो नस्थ' खालामनो हाया बेनि थाखायबो जोङो गोबां मुलि सारना नो गोनां जायो।
औ नंगौ।
आरो जोंहा बे खौ बेबायदिनो मोननायनि उनाव जेब्ला जों हानो जायो अब्ला बेखौ हानानै जाय जायगायाव जोंङो बेखौ गायदोंमोन बै जायगायावनो जोंहा माखासे सम बा साननै सानथाम बेखौ फोराननानै दोननाय जायो बेनिफ्रायसो जोंहा बे खौ औ ओम बेखौ लासैनो जोंहा ओ जायखौ बुङो जोङो ओ बेखौ मा होननानै बुङो नोंथां जों बेखौ जायखौ जे जों माइ खौ रोगायो न औ औ बेफोरबो जों माने औ रोगानानै न'सिम फारसे लांनाय जायो नङा होमबा दा बेनिफ्रायसो जोंहा बेखौ सुबिदा बायदियै सुबिदा बा सम मिलायनाय बायदियै जोंहा बेखौ नानाय जायो आरो। नानाय समावथ' जोंहा गोदोनि दिनावहाय मोसौखौनो बाहायनाय जायोमोन नाथाय दिनैथ' जोङो बांसिनानो नुयो बे मेसिनसोजोंसो जोङो माइखौ नानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन।
फाया न'आव ट्रेक्टर थायोब्ला बेजोंबो नानायखौ जों नुनो मोननाय जायो गोदोनि बायदिथ' जोंना मोसौजों नाला।
औ नंगौ गोबांखौनो नुयो जों दाना मोसौखौ नानाय माने मोसौजों नानाय जाया आरो ना। जोंहाथ' माइनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जायो रांखान्थि बिथिंखौ लानानै जोंनि थांना थानायनि गुबै लामाखौ लानानै आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे रांखान्थि बिथिङाव बा ओ जों ओ जायखौ बुङो बेफार फालांगि खालामनायावबोथ' गोबां हेफाजाब होयो ओ दिनै बिगाबनिफ्राय लानानै बा थारा आरो बेनि बिलाइनिफ्राय लानानै जोंनो गोबां मुलाम्फा होयो जेरैहाय ओ जों थारा बा बिलाइनिफ्राय जिगाब म हर मोननाय जायो नङा होनब्ला जायखौ जोङो गुबुन आबाद मायनायावबो जेनबा बै जोङो जिगाबखौ गुबुन आबाद मावनायावबो बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो मोसौनि दाना महरावबो मोननाय जायो नङा होमब्ला आरो जोंहा माइ बिगाबनिफ्रायथ' गुन्दैबो मह हर मोननाय जायो जायखौ जोङो अमा फिसिनायाव बाहायनाय जायो नङा होमब्ला आरो दिनै माइरंनिफ्राय जोङो जों ओंखामल' नङा गोबां रोखोमनि जानाय आदारबो बानायनो हायो जेरैहाय जोङो जोंनि बर' समाजनिनो मोनसे फोरबो जायखौ जोङो मा मासि बुंनाय जायो नङा होनबा? बै मागो दमासियाव जोङो फिथा बा जौ बानायनाय जायो नङा होनब्ला औ बेबायदिनो जोंहा गोबां बिथिङाव मुलाम्फा जा नायखौ नुयो आरो औ
औ
सार नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानो नामा आंनिसिम
ओ जे दैज्लां बोथोर होनोब्लाथाय जोंनाथ' दैज्लां बो बोथोरावहाय अखा हायो नालाय बेयावहाय जोंना जे अखा हायोब्लाथ' फोथारावहाय जेब्ला दै जायो थ' ना मोनोना बे बेफोरखौ जोंनि जायगायावहाय नुनो मोननाय जायो आरो जे ना गुरनो थांनाय ना हमनाय एबा खांख्राइ हमनाय बिदिनो जोङो नाखौ गुरनो थाखाय जेखाइ बो नांगोन
ओ नोंगौ थारैनो नोंगौ
औ आरो बेफोरखौ बानायनो थाखाय ओ औवा नांगोन आरो औ औवानि नि आरुं एबा रायदोंनि आरुंजों बेफोरखौ खानानै ओ औवानि खा थिफोरखौ हेबनानै बानायग्रोयो बेनि उनावहाय जेब्ला जेखाइ आरो खबाइ जायो अब्ला जों बेखौ ओ खबायाइखौहाय जानजियाव खानानै जानजायखौ जानजयावहाय जेखाइखौ फाफेननानै जों ना गुरनो थांनाय जायो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंगौ थारैनो नोंगौ
औ आरो जों बेवहाय ना गुरनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोनो जेरै मावा ना फिथिख्रि ना बोथिया ना ओ सें ना गोरि ना आरो खांख्राइ गांजेमा सिंखावरि बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि उम मोननाय जायो आरो
औ नोंगौ दा नोंथाङा जाखिनि ओ दा बा जों खांख्राइ सा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बे मुंखौ मख'बाय दा जोङो बैफोर नाखौ जानायाव माबायदि मोनो नोंथां ङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
जानायाव
औ
औ ओ जे मावानाखौ जोङो मेनानै जायोब्लाबो मोजां नाङो। आरो जोङो फिथिख्रि नाखौहाय फ्राय खालामनानै बेनि उनावहाय बिदिनोओ गोरि ना सेंना खांख्राइफोरखौ फिथिख्रि एबा मावा नाफोरखौ जयै जोङो मै फिथा ओंख्रियावहाय संनानै जानानैबो मोजां मोनो।
औ बेफोरो जोबोर
औ थारैनो आरो सिंखावरिफोरखौ जोङो फ्राय एबा गांजेमाखौ बाथोन देनाय देयो आरो। खांख्राइखौबो जों बा थोन देयोथ' बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनानै जानानै मोजां मोनो आरो आरो जोंना बर' हारि होनब्लाथायथ' नाफाम जाय नाफामखौबो जोङो मोजां मोजां मोनो थ' बेजोंनो जों बेबायदिनो नाफोरखौ गुरनानै फोराननायनि उनावहाय बे ना गोरान जायोब्लाथाय बानायनो थाखाय बिदिनो थास' गांदेमाफोरखौबो हानानै फोराननानै लानानै ओ नाया जेब्ला रानबाय थास'आ जेब्ला रानबाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जयै देनानै बिदिनो ना फाम बानायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बर' आइजोफोरखौ।
औ नंगौ नंगौ थारैनो दा बे नाफा जायखौ बुङो जोङो दोरोङारि जामुं बर'फोरनि दोरोङारि जामुं होननानैबो मिथिनाय जायो नङा होमब्ला? दा बेखौ गिबिनिफ्राय लानानै बा जोबथिसिम बे ना नाफामखौ जोङो जा जा सिम माबायदि खान्थि बेजों बानायनाय जायो बेनि सायाव एसे गुवारै फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
ओ जाखिनि हायो आं बेखिनिखौ फोरमायना होनो हागोन नोंथांनो जे जोङो ना नाफाम नाफांखौ गिबियावनो बानायनो थाखाय जोङो नाखौ लाग्रोबाय ओम बेनि उनावहाय ओ ना गोथांखौसो फोरान नांगोन नालाय बिदिनो नाखौ बासि गियो खिफोरखौ गारो गारनानै साफायै सुयोस। सुनानै जोङो सानद्रि एबा सानद्रियाव फोराननाय जायो जोङो नाखौहाय। औवानिस सानद्रियावहाय आरो जेब्ला नाया रानो अब्ला बेनि उनावहाय जे गांदिमा थास' होननानै बुङोना बे खौहायबो नाफामाव होनाय जायो बेग खौ बेखौबो गिब बियावनो खानानै लायो आरो जोङो बेखौ जा बासिनानै बासिनांगौ बिगुरफोरखौ बिदिनो मोजाङै बासिनानै गारनानै साफा सि साफ सिखोनहै सुनानै जोङो बेखौबो फोराननाय जायो। आरो बिदिनो एव ओ जेब्ला थास'आ रानबाय बिदिनो ना आ नाखौबो देयो ओ थास'खौबो देयो जे दिंखि एबा उलाराव जोङो बेफोरखौ देनाय जायो आरो। बे-बेनि उनावहाय बिदिज जोङो बेखौ ओ सेवनो थाखाय नाफामखौ ओ मोनसे थेमा एबा बिदिनो जायखि जाया दो मोनसे दोनग्रा मुवा लानानै जोङो बेखौ गोबाव समनि था खाय सेवनो थाखाय सोनानै दोनो आरो।
औ नोंगौ नं
औ बेनि गोबाव समनि मास मोनथाम एबा मोनब्रैसोनि उनावहाय जोङो बे खाजाखौ जाजानाय जायो आरो।
आदसा नोंगौ‌ ओ दा नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै आं गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनबाय। दा जोङो माखासे रा सावरायनायनि समाबोथ' जाबाय नोंथां।
औ
नोङो जोङो अब्ला
औ दे नोंथां।
औ दे